हेलौ नोंथां।
हेल नोंथां खुलुमबाय। औ खो।
ओम औ।
दा नोंथाङा दिनै मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों।
अ जों दा जेरै आ आबाद मावनायनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा जोंनि बर' हारिनि गुबै आबाद मावनाय बेफोरनि बागैनो।
औ रायलायजायो नोंथां।
औ। जेनेबा दा जोंनिया।
औ आबाद मावनाय होनना बुंब्लाथ'। आंनाव एसेबां बेनि बागै ओ रोंगौथि गैया। माने जोंहाबो एसेबां। आबाद मावनाय नङा ना नङा मावा नालाय जोंहाबो। आं आबाद मावा नालाय बेनिखायनो आंनाव आबादनि बागै सो। सेबां। ओ रोंगौथि गैया माने अब्लाबो नुनायखिनिखौ आं। ओ नोंथांजों सावराय जा।
औ सावरायजागोन।
औ। दे अब्ला औ औ।
जेनेबा दा जेरै आबाद बुंनाय माने जेनेबा दा जोंनिया दैज्लां बोथोर आरो ना दा जोङो दैज्लां बोथोराव जेरै जोंनियाथ' गुबैयै बा गोबां मानसियानो जेरै स्निजि जौ से सेजौआव स्निजि जौखोन्दो मान। बिदिनो जोंनिया आसामाव आबाद मावो।
औ।
औ जेरै जों दा आबादानो जोंनि गुबैबा आरोना गुबै आदार जेरै जों आबाद मावनानैनो जेनेबा सालायलांनो हायो आरो ना न'खरफोरखौ मोजाङै जेरै दा दैज्लां बोथोर। बोथोराव जोङो जेरै दा जोङो माइ गायो। जेरै माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइलि। माइद्लिखौ बानानै जेनेबा जों नार्सारिनिफ्रायबो लाना फैनो हायो जेनेबा न'आवबो दोनखानाय दंबा बेखौबो बाहायनो हायो आरो ना। माइलि। बेखौ जोङो सानसे बा साननै दैयाव सोमना दोननानै बेखौ सानसे ओरैनो गोरान जायगायाव जेनेबा न' सिंफोराव सोनानै बा गोरान खालामनानै बेखौ जों गाजा अरहैयो आर ना माइलिखौ।
औ बेनि उनाव।
फोथाराव जेनेबा दा आगोलथ' मोसौ मैसोजोनो एवोमोन हालिख दानायाथ' जेनेबा। दानियााथ' मेसिन फैबाय आरोना जेरै ट्रेक्टर फैबाय। जों ट्रेक्टरजों नङाबा मोसौजों एवनानै जोङो बेयाव जोङो। खेबथाम एवनो आरो ना गासै जों खेबथाम एवनायनि उनाव बेयाव जोङो जेरै दा जोलै बाना दोननायखौ बेखौ फोयो आरो ना बेखौ फोनानै जोङो मा जेनेबा माहासेबा माहासेबा। जेरै देरमाहा बिदि गोबावनि उनाव जेरै खोथि खोथि जोंनिया रज'योना फोननायाया खोथिाया बेखौ जोङो बेखौ मानानै खोथिया रज'नाय समावनो जोंनियाबा जेरै फोथारखौ मोजाङै जेनेबा। जे जायगायाव माइ जायगोन बेफोरखौ मोजाङै एवनानै फोमोनजोबना लानानै बेयाव जोङो बेनिफ्राय फोमोनजोबखां लनि उनाव जों खोथियाखौ जेरै जेनेबा हाजिरा नङाब्ला जों गामिनि मानसिफोरा जेरै टिखााखौवनो लायो बांसि। बेफोरखौ जेरै फु बेफोरखौ लिंनानै जोङो थिखाखौ फुनो होयो आइजोफोरखौबो लिंनानै जोङो माइ गायहोयो आरो ना माइ गायहोनानै जेनेबा जोङो माइयाव माइआ जेनेबा जौ। माइआ जेनब जेनेबा गोथां जाहांबा जोङो बेफोराव जेरै मोजां जाथो होनाय हासार हासार होयो आरो ना जेरै इउरिया पटास बेफोर हासार होयो जोङो बिदिनो। बिदिनो जेरै आरो माइ ओंखार बिदिनो जेरै माइआ गोबाव गोबाव समाव थानायनि उनाव माइ ओंखारनाय समावबो जोङो जेनेबा एम्फौ एम्फौ एनलाफोरा जायै रसम जेरै मुलि लायना हो फैयो आरो ना नार्सारिफोरनिफ्राय मुलि जेनेबा माइआ मोजां। मोजां जानाय हिसाबै माइआ मोजां जानाय हिसाबै बेनिफ्राय जोङो माइयाथ' माइखौथ' जो बेनि उनाव साननैसो थानानै जेनेबा माइआ मोनबोला माइआ मोनबोला जोङो माइखौ हायो ओरै हाजिरा लनानै दिखा लिंनानै बिदि माइखौ हायो हानानै जोङो माइखौ फाननानै जेनेबा माइखौ खौ फानाब्लाबो जोङो न'खरावबो न'खर जानानै जेरै माइखौ नानानै जों माइरं मोनो जेरै ओं माइरंनिफ्राय जों ओंखाम जायो।
उम।
माइखौ जों फानब्लाबो गोबां रां मोनो जेनेबा नांगो खन्थिखौ लाखिनानै बाखिखौ जों फानहरो आर ना। उम जेनेबा फानहरनायाव जोङो दाथ' जोंनिया माइ माइनि दामा एसे बुजायानो सोलिगासिनो दं नालाय जेनेबा से मनाव से रोजा रां बिदिनो जों गोबां रां मोनो आरोना माइखौ फाननानैबो जेरै माइखौ फाननानै मोनो जोङो जेरै थिग थक हमना ला जेनेबा से बिघायाव जोंनिया जिबा मन मोनबाय बेयाव जेनेबा जोङोबा जिबा जिबा मनावबा जिबा रोजा मोनबाय जिबा रोजानि जेनेबा जोङो नांगौआव बाहायबाय बाखिफोरखौ एसे एनला दोनथुमनोबो हायो फै रांखौ नांगौ खमाव बाहायनो थाखाय।
औ।
बिदिनो आरो ना जोंनिया दैज्लां बोथोराव माइ आबादानो गुबैय आरोना। नोंथाङा दा बिदिनो दे नोंथाङा एबार जेनेबा जोङो दैज्लांनि अनगायैबो बेलेग बोथोरफोराव मावनाय आबादफोरनि सायाव एसे फोरमायना होद।
दैज्लाङावबो जोङो माइनि अनगायै। गोबां आबादफोर मावबावो जेरै उफ्रा आबादाव जेरै खुमब्राफोर जाहैबाय। जेनेबा ओ। जोगोनारफोरखौबोथ' गायो खोमाना। दैज्लाङाव।
जोगोनारखौ औ गायो माने एसां गायबाङा आरोना दैज्लांयाव जोगोनारखौ
औ। मेसेंफोराव गायबाय न' बेखौ जेरै पथल जिंखा आरो। कबि ना मा बुङो औ जु खाम! बान्दा कबि औ बेसरबो गायो।
दानियााथ' बेसरखौनो गोबां गायो जोंनि साइडखि जेनेबा हमना ला दा जोंनिया माइखौ हाखांनाय लोगो लोगोनो जेनेबा जोंनि हाखौ ओरैनो दोना लासेनो ह बेसरखौ गायना दोनो आरोना‌
उम।
बेसरनि अनगायैबो बेलेग बेलेग जाया लाना जायागा मानसिफोरा जेरै बेसेन गोबा आलु गायो कबि गायो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन कबि होनना कबि गायो। आरोै गबियावबो गबियावबो गोबां रोखोमनि दं नालाय बान्दा कबि फुलकबि। अलकबि। गाजर बायदि बायदि बेफोरखौबो गायो आरो ना। बेफोरखौ गायनानैबो जोङो थिग थारैनो न'खराव बेफोरखौ गायनानैबो ज जोङो मोजाङैनो सोलिनो हायो आरो ना। एरै नांगौबो खौ न'आव जाबाय बेनिफ्राय नांगौनि बारा जानायखौ जोङो जेनेबा बेफारिबा बेफारि एबा फायखारिफोरनो फानहरनानै बेफोरनिफ्रायबो जो रां मोनोफोरनि बेफोर रांजों
बोसोराव माइ गायखांनानै हाखौ ओरैनो जोंहा जोंनियावबो ओ बेसर गोबां मानसिफोरा नो गायो। आरो दाना बेसर गायखां बेसर गायखांनानै जेनेबा बेसरखौ जोङो दैखांनो गोनांब्ला बेवहायबो गोबां जोंना ओ मेसिनफोरनि हेफाजाब लानानै जोंनिया बेसरफोरखौ नायो जेरै माइ नाग्रा मेसिनजोंनो बेसरखौबो नायो ज जोंनि जायगायाव
औ माइ नायग्रा मेसिनजोंनो बेसोरखौबो नायो।
औ आरो बे आबादारिफोरा बेै
उम। औ।
जाय थावा जोंनि थाखाय माने गोबां मोजां जायो आरो दखानफोरनिफ्रायबो। बेनि अनगायैबो जोंना ओ पटल जिंखा बेफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो जोंनि जायगायाव। आरो बेफोरनि अनगायैबो ओ जोंनि फिथाइ सामथाइनि आबादफोरबो गोबां माव दानि जुग
औ औ औ बेफोरावबो गोबां बेफोरावबो गोबां मुलाम्फा फा दं। नालाय बेफोरखौबो मावजायो।
औ सेम। आरो दानिया दै ओ थाइसुम बे टारमिलन बेफोरखौबो जों गोबां मावनाय नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरावबो आबादारिफोरा गोबां मुलाम फा जायो माइजोंनो समान समान मुलाम फा जायो जानांगौ मानोना बेफोरो गोबां बेसे न गोसा फिथाइ जेरै ड्रागन फ्रुटफोरा गोबां बेसेन गोसा जायो आरो बैग्रिफोरा गोबां बेसे न गोसा फिथाइ आरो बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां आबाद मावनाय नुयो ओ जेरै मा होनो ओ
उम
जों जेरै ओ था सोमलिफोरनि मावो
औ थासुमलिखोबो गोबां जायगायावनो गायो
ओं बानलु खेबजांफोरबो मावो दानिया थ-था सोमलिखौ जोंनि माने गायो आरो जेरै ओ थानि थानायखौ दानस'नानै बेखौ ओ हाखौ एसे गुरै खालामनानै बेवहाय गो जान गोजान थुनानै होब्लानो था सोमलिया जोबोर मोजां रज'बोयो आरो
ओम
आरो था ओ गाहाय थाखोनि आबाद नङा जेरै जों गोजां बोथोर फैयो लामा सामा जोङो फानफैनाय नुनो मोनो था सोमलिफोरखौ आरो गोबां सुबुंफोरानो बाया नङा बायोबो
औ गोबां सम औ जायो जानानै मोजां मोनो गोबां समानो
औ जों बाजार फोरावबो थासोमलि गोथां फिथ फिथाइफोरखौ जोङो फानफैनाय नुयो आरो गोबाङानो बायो दा आंनो बु थाङोब्ला गोबां बायै बायै जाबाय थायोमोन बाजारनिफ्राय दा एसे एसे खायदा बाहायनानै आं न'आवनो थासमलि गायदों आरो बेखौनो आं मोनजागोन होननानै ओ आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय गोजां बोथोराव नङाब्ला गोबां आबाद बेफोरावनो जेरै ओ मुलि फोर बाहाया होमबा बेनिखायनो फोरखौ
ओं
बै
उम
मोननो जानोथाय बेनिखायनो न'आवनो आबादखौ एसे खना खनि
उम मोजां जायो आरो ना
गुवार गायग्रा हा गैयाला न'नि खना खनलायावनो एसे जानो आन्थाखौ गायो
दे होमब न' नोंथां जोंनिया समाबो थौथ'बाय दोनथ'निस जै द न
औ
खोनादोंना नोंथां?